हेलौ हेलौ खोनादोंना?
हेलौ
औ औ खोनादों।
औ ‌।
नोंथाङा दा जों दा बैसागुनि बागै रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ ओरैनो नोंथाङा मोनथिनाय बायदिबा बैसागुनि बागै एफा एनै बेंफोरथि खालामनो हागोन ना?
औ बैसागु होननानै बुङोब्ला जों बैसागुआ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो।
ओम।
बैसागुनि ओ सै मोसौखौ मोसौखौ फनाय जायो जेरै मोसौखौ थुखैनो थाखाय जों ओ लाव फान्थाव हा हालदै सिबिं थाइजौ बिलाइ बेफोरनि माला सुनानै फोथा थुयो आरो मोसौखौ मोसौखौ थुखैनो थुखैनो एबा दैमायाव लानानै थाङो आरो मोसौखौ थुखैनो लांनाय समाव होनानै लांनो थाखाय दिग्लिथि ला थारा थाराय दिगलिथि बेफोरजों बुनाय जायो आरो बिदिनो मोसौखौ फुख्रि एबा दैसा जेराव लांनानै थुखैनाय जायो आरो थुखैखांनायनि उनाव जों ओ हांगार एबा हांगारखौ थाव लागायनानै औवा हासुंजों मोसौनि मोदोमाव फाख्रा फाख्रि होनाय जायो जाय जायखौ बुंनाय जायो हाग्रानि जिब जुनारफोरा गिनानै खारनायनि थाखाय होननानै मिथिनाय मोनो आरो बिदिनो सेथि सानखालि फैयो मानसिनि बैसागु बैसागुआव मो मोसानो थाङो जेरै ओ ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो खाम जथा सेरजा लानानै न'खर न'खर गामि गामि मोसानो थाङो आरो बिदिनो रंजायो बाजायो ओ गान रोजाबनानै ब बैसागुफ्राव आरो बिदिनो नै सानखालिनि अमा मोसौ बोरमानि सान हिसाबै फालिनाय जायो एम्फौ एनलाफोरनि बेफोरनिबो बैसागुखौ जों सान स्नि नोंथाङा एसे बुंनानै होदो बैसागुनि बागै।
बैसागुनि बागैथ' आंबो बांद्राय मिथिया
औ
बिदि खोनादोंल' आंबो ओरैनो जोंनि साइदआव बांद्राय फालिया बिदिनो स्नि साननि था ओमफ्राय गोदोथ' सिगाङावथ' से मासनि थाखायबो फालियो होननाय खोनादोंमोन।
औ औ
ओमफ्राय दा दा समाव बिदिनो खमायै खमायै स्नि साननि थाखायल' फालिनाय खोनादों बिदिनो मा ओ जेनेबा आंबो मिथिजोबा स्नि सिनि सानाव मा मानि फालियो जायखिजाया मोन्नै मोनथाम मिथियो आरो आं। बिदिनो मोसौ बैसा गु थाबाय
आरो बिदिनो मानसि बैसागु। ओमफ्राय माइनाव बैसा बैसागु ना मा होनो बिदिखौ
औ
बेफोरबायदिबो होननाय खोनादों आरो आंबो मिथिला आरो बिदि बैसागु समाव गोखा गोखै जानायबो जायो माथो।
अ बैसागुनि औ मोसौ थुखैनाय सा सानखालि
मोसौ थुखैनाय सानखालि जायो आरोना। गोखाखौ
मोसौ थुखैनाय सानखालि हाग्रा नि मैगं थाइगं जेनेबा हाग्रानि ओ हाग्रानि मैगं जायोबोला जेनेबा बेमार आ जार जानो हाया होननानै जों बर'फोरा फोथायनाय दं। जाय जायखौ जों ओ जौसे जौसे से था जायो। खाबथिंनानै जायो बेखौ जाय मुलि हिसाबै मैगंखौ जानाय जायो। बेे सान खालि
औ नोंथाङा गोदोनि बैसागु आरो दानि गोदान बैसागुजों मा फारागथि नुनो मोनो ओरैनो
गोदोनि बैसागु होननानै बुंब्ला जों गोदो-गोदाय आम बिदिनो गोदो-गोदाय बांसिन जेनेबा मोसायोमोन रंजायोमोन। बिदिनो बांसिन फालियोमोन आरो दा दानि जुगाव बैसागुखौ एसे एनै जेनेबा सानस्निहावलासै खुंबाबो गोदोनि बायदि नंलिया
औ
माने खुजोबनाय जाया बिदिनो
माने गोदोहाय बयबो गामि गामि इदिनो बर'नि दामजु गावबाागाव बानायनानै दामनानै मोसायोमोन आरो ना
औ औ दानिया
खर जौ लोंनानै मोसानाय
औ
दानिया बांसिन माने गामि गेजेराव मोनसे गिदिर फांसन खालामनानै इदिनो फालियो आरोना
औ
नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो फालियो ना दानिया
औ नंगौ बांसि सोरबाबा बक्स लानानै फैयो बेबायदि दामफै दामनानै मोसायो। गावनि आगोलथ' ओ खुगा खुगाजों खुगानि मेथाइ खननानै रोजाबनानै रंजायोमोन आरो खाम बायदिसिनाजों मिलायनानै खुगानि मेथाइजों मोसायोमोन रोजाबनानै एसे खम नुनो मोनो
औ
नोंथाङा बैसागु मोसाफेरनो मोनबाय ना मोनाखै ओंखारदोंना
बै बैसागुयावथ' जों मो थायो मोसानाया समायाव बैसागु बोथोर फैबा थाय गोसोफ्रानो थानो हाया माथो
औ
ओरैनो नोंथांमोनथिं नोंथांमोनहाबो गोसोफ्राबाव बिदिनो रंजाखायो जानांगौ बैसागु बोथोर फैबाथाय
औ
जोंबो मोसायो गामियाव बिदिनो ज' ज' सेंग्रा बोराय बुरै ओंखारनानै।
उम
नोंथांमोनथिंबो बिदिनो ओंखारोना
औ बिदिनो जोंनिथिं ओ एखनब्ला सिख्लाफोरा हानजासे आरो बुरै बोराय हानजासे गथ' गथायाइफोरनि हानजासे बिसोरो एक्सट्रा एक्सट्रा द-दस्रा दस्रा ओंखारनायखौ नुनो मोनो। सेंग्रा सि बिदिनो आगोलथ' बयबो ज'योनो मोसाजोबोमोन नालाय
औ।
दानिया बेबायदि नुनो थाङा गामि लायै गामि
खमायलांबायना गासिबो
औ।
ओरैनो बैसागुआव मा मा दामजु बाहायोमोन गोदोहाय?
खाम, सिफुं, सेरजा आरो जथा बेफोरबायदि दामनानै मोसायोमोन।
गंगनाखौ नोंथाङा मोनथिला नामा?
गंगना
बिदिनो गोबां दङ दंनाया
औ औ हारमुनियाम।
औ दानियाथ' जों बावलांजोबबायानो माथो।
औ बेबो मोनसे।
गोदोनि थिनानै दोनखायासै
बेनोथ'
मोनफा मोनफा खमायलांबाय नुनो मोनदिया
ओरैनो बैसागुखौ जों इंलिस
बुजियासै नोंथां खनसे होनफिनलाय।
लिस केलेन्डाराव जों खय थारिखनिफ्राय खय थारिखसिम फालियो ओरैनो बैसागुखौ?
बैसागोखौना? ओ इंराजि केेलेन्डाराव एप्रिल दानाव
औ।
एप्रिल दाननि एसां समनिफ्राय एसेबां साननि गेजेराव फालिनाय जायो?
बेफोरबायदियाव बांसिन नुनाय जायो।
बियो मे दानसिम थायोना?
औ।
औ।
मेदानसिमहालागै खुंनाय जायो।
ओ नोंथाङाहाय एबार नैबे बर'नि बैसागुआव माबोरै रंजाखो?
आं ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो जयै ओंखारदोंमोन नालाय बेवहाय ओंखारफादोंमोन बिदिनो रंजायै बाजायै खाम सिफ फुं सर सेरजा जथा दामनानै रंजाफादों बिदिनो।
औ
बैसागुआवथ' जों गिबि जेनेबा मैग जायो नोंथांमोननि थिंजायबो जायोना बे मैगंखौ? जानायथ' जाखायो।
जानायाथ' जायो बर'निनो जाहैबाय नालाय इयो।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जों ओ बैसागुनि सेथ ओ ओ मोसौ थुखैनाय सानखालि मा मा मैगंखौ जायो जेनेबा खानाय मुलि
आं
आंथ' बिनि बागै बुंनो रोननाय नंला।
आंबो मिन्थिया आंबो बेखौ नोंनिफ्रायसो मिथिनो लुगैदोंमोन।
ओ आं मिन्थिनाय बायदिबाथ' बोदों उम दावस्रि आथें माइसुन्द्रि आरो गोबां रोखोमनि बिलाइखौ जों हो होनानै अ दाउ फेन्दा। खेरासि दाफनि नामा होनोमोन्थाय?
अ
बेफोरखौ होनाय जायो औ दा नोंथां समाबो जाबाय दा दोनथ'नोसैमोन नामा?
औ दे जागोन दे।
दे